हेलौ हेलौ हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों खोनादों नोंना
नोंथांजों माने फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो दंमोन आरोना मोननैसो सोंथि दंमोन सोंजागोन नामा?
औ औ सोंलाय मा सो औ थां नोंथां औ औ हेल'
ओ फालांगिनि बागै फंनैसो बाथ्रा सोंनांगौ दङमोन। ओ नोंथाङा दा बायसायाव फालांगि मावोब्ला माबायदिखौ
औ
खोनाबाय?
औ खोनादों
हेलौ'
औ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
नोंथां
औ हेलौ
औ औ औ बुंलाय
औ दा फालांगि होनोब्लाथ' जोंनि दा बे रायजोआव दा गोबां फालांगि खालामनानै सुबुं माहारिया रायजो जाबोगासिनो नङा होमबा बे बेनि बै थ' दा गोबां सुबुं फोरा मावनानै जो जिउ सोलिबा बोगासिनो दं थिग बेबादिनो आलादा आलादा फालांगि मावनानै बायदि रोखोमनि हेलौ औ
औ नोंथां नेट नेटआ एसे प्रब्लेम होबाय दं।
औ-औ-औ-औ दा होनदो फालांगिया औ औ फालांगिया दा गुबुन गुबुन रोखोम। रोखोमनि फालांगि मावनो हायो जोङो
औ औ हायो
ओेरै मैगं-थाइगंनि बेफार फालांगि
औ
नङा होनबा? जेरै बेसाद मुवा फाननायनि माबा फालांगि जेरैहाय दंफां-लाइफांनि फालांगि नङा होमबा मथर गारिनि फालांगि जेरै मैगं मैगं थाइगंयाथ' थाखाबाय फिथाइ सामथाइ बायदि बेबायदि फालांगि मावनानै जोङो जिउखौ सोलिलांनो हायो नङा होमबा
औ हायो
थिक बेबादि बादिनो फालां- फालांगिनि जोहैनो जोंनि बे जायगायाव गोबां मानसियानो गोबां दावगालांबोगासिनो दं।
औ औ औ दावगादों
गोबां दावगालांगासिनो दङ थिग बेबादिनो जोंबो
औ
खायसे फालांगि मावनानै जोंनि न'खर बायदि बायदि माहाबा दावगालांनो हायो नङा होमबा
औ हायो हायो
औ नोंथाङा नोंथाङाबो एसे फालांगिनि बागै एसे बुंफोरना होयोबा आं मोजां मोनगौमोन।
औ औ बुंनि ओ दा फालांगि होनब्ला थ' जों गोबां फालांगि मावनो हायो आरोना नोंथाङा बुंलांखाबाय। जेरै जों अमा फिसिनो हायो दाउनि फालांगि खालामनो हायो ओ दाउ अमा बोरमा बायदिसिनानिबो फालांगि खालामनो हायो आरोना न'खर खुंनो थाखाय औ ओमफ्राय आरो ओ मैगं थाइगं फाननाबो हायो। मेगं था थाइगं गायनानै गाव गायनानै फाननोबो हायो बा बेलेग गुबुननिफ्राय बायनानै लाना फैनानै ओ हा बाजाराव फाननो हायो आरोना। बिदिनो जोंबो औ न'खरखौ सालायनो हायो आरो ना। बेनोसै औ उम
थिगानो दं नोंथांनि बुंनायाबो।
औ नोंथांमोनाबो फो नोंथाङा मायबाफोर सोंनो लागा दंबावो नामा?
औ नोंथांनो आं मोनसे बाथ्रा सोंनि। खोथा दा जोंनियावथ'
हेलौ हेल'
आंनि बे आस सामाव होनदों नोंथां हेल'
औ औ
जोंनि आसामाव होनदों जोबोर दैमा - दैसा जों बुंफाव नो हानाय नङा होमबा?
औ
दा नोंथाङा दैमा- दैसानि बागै एसे आंनो बुंफोरथिना होनो हागोन नामा सुंदयै?
औ बुंनो हागोन हानायालाय आंबो बारा मिन्थिया नाथाय बाय बांला बुंनो हागोन। जेरै जोंनि आसामाव थ ओ दैमा होननो गोनांबा ब्रह्मपुत त्र दैमा दोङो ओ बा ओइ जेनेबा पाग्ला दिया
औ औ नंगौ
बोदोङो बिदिनो आरो दैमा- दैसा दोङो औ बे बेवहाय ओ गोबां मानसिया ना उनुबो बोनो हा हायो आरो ना सारनो हायो माबानो हायो औ औ बेखिनियानो आरो बारा आंबो मोनथिबाङा आरो ना औ नोंथाङा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? उम औ
औ मा बुंनांगौ
नोंथाङाबो दैमानि दैमानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा जे
औ औ औ दैमा दैसानि बागैथ' आंबो एसे एसेबां माबा नंजोबा थेवब्लाबो आं जाखिनि रों हागौ। बेखौ नोंथांनि सिगाङाव आं बुंफोरना होनि दा दैमा दैसा होनो अब्लाथ' जोंनि आसामाव गोबां रोखोमनि दैमा दैसाफोर दङ। जेरै पाग्लादिया बराग सेरफां दैमा जेरै बेथि जियाभरलि दैमा पाग्लादिया बुरलुंबुथुर दैमा बेथिं दङ बेखिनियाव बायदि बायदि दङ नोंथां थिग बेबादिनो बेफोर नोंनि दा जिहेथु दैज्लां बोथोर नङा होनबा दा
औ औ दैज्लां बोथोर
दा दैज्लां बोथोराव बे दै दैमाया अखा हानायनि जाहोनाव गोबां लोमस्रावो बे लोमस्रावनायनि जाहोनाव जोंनि जायगा एबा ओनसोलाव दैबाना सोमजिहैयो बेफोर दैमाया लोमस्रावनायनि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां
औ औ सोमजियो सोमजियो
सोमजियो औ थि बे बादि दिननो बे दैबाना सोमजिनायजों जोंहा सुबुं माहारिया गोबां गोबां खहा जेंना जेंसि जालाङो आरोना।
औ औ-औ-औ
थिग बेबादिनो जोंहाबो सुबुं माहारिया बायदि जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो। बेफोरबो आरो मोनसे खो था दैमा -दैसा जों-जों दैसाखौ लानान जों गोबां आबाद फोथार आबाद माइबा माबि मावनो हायो नङा होमबा? बे दैमानिफाय जों दै लाना हांनानै बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो आबाद गायनो हायो थिग बेबाददिनो जों दैमा खौ लानानैबो जौगालांहोनो हायो नङा होमबा?
औ हायो
आरो जों दैनि गेजेरजोंनो मोब्लिबारि दोरोङारि बायदि बाहायनाय नङा होमबा? दैजोंनो जों मोब्लिब बाहायनो हायो। थ'
औ हायो
थिग बेबादिनो जों दैमायाबो जोंनि एसे सुबुं माहारिनि मानो बेखौ? लोगो महरैबो दंफायो नङा होमबा
औ नोंथांनियाव मोनसे कुइसनबावो आरो जेनेबा बिथिबाव ओ दा दैमा-दैमाजों लोगोसे मा होनो बेखौ ओ जा जेंना बे बे फोरबोथ' नुजाथिनो हायो नोंथाङा जेंनानि बागैबा मोनथाम इसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जेंनायाथ' गोबां जेंना दङ दैमानिखौ लानानै। जोंहा दैमाया जोंनिया हा खुरखानानै जोंनि
औ
जोंनि जे मे हा फोथार बेफोर खौ खुख्लानानै जों जेंना सोमजिहोनो हायो नङा होमबा?
औ औ
बेबादिबो जेंना
ओ औ
न' बांं मैगं थाइगं आबादारिफोरखौ मा होनो बुखार लांजायो जेंनाबो सोमजियो बेफोरबायदिबो जेंना सोमजियो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ औ
बेबादिनो गोबां जेंनाया जोंनियाव औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ दे बुंनाय हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ औ औ औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों औ खोनादों थिग बेबादिनो दैमा दैसा जायाबो जोंनि बिफां लाइफां औवा बायदि जोंनि बेफोरखौ बुखार रोजोबना लाना थाङो नङा होमबा दैनि बांनायजों बांनायनि जाहोनाव ओम ओमफ्राय जोबनायाव आं नोंथांनियाव ओ नोंथांखौबो आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। मोनसे सोंथि अ फोरमायनो हागोन ना नों
दे सों औ फोरमायनो हागोन बुंलाय।
आदसा नोंथांमोननि साखाथियाव थानाय दैमाफोरा दैफोरनि फोरा मा मा नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
जोंनि साखाथियाव थ' एसेबां दैमा गैया खोनादों नोंथां जोंनि साखाथिथ' जोंनि साखाथि खाथियाव दैमा गैया गैनायालाय नाथाय ओ जों जों दैसा बोहैलाङो आरोना दैमा गैया गैनाया दैमायाथ' बाह गोजानावसो दङ ओ जेनेबा दा जोंनि साखाथियाव थानाया दैसा होनबा पाग्लादिया फाग्ला दैमा फाग्ला दैसा आरोना बेनो दोङो औ बेनो आरोखि औ नोंथांमोननि जा दैसा औ बुंलाय
नोंथांमोननि ओनसोलाव दैमानानि सोमजिहोनाय जाथाया जायो नामा दासान्दि?
दासान्दिथ' जोंनियाव दैबाना ओ इदि जायाखै जानायालाय। ओ थांनाय बोसोर फोराव जायोमोन आरो ना ओ जेब्ला अखा बारा बांद्राय हायोब्ला दैमा ओ दैबाना सोमजियो लामा दथा दैमाना सोमजियो आरो ना। ओ होमब्लाना जोबोद खहा जायो। उम माइ गायनाय आबाद मावनाय बायदिसिना ओ मैगं थाइगं गायनायफोरखौ जोबोद खहा खालामलाङो आरोना न लोमो बायदिसिना आरो ना बेफोरबायदि खोनादों हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रायज्लायनायखौ गोजोन्थों